हा। हेलौ ओ।
अ खोनादोंना अ ओ नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो जिरायना दं।
नोंथाङा न'खराव फैनोसो दं नोंस्रा? अ खोनादों खोनादों। उम ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा उम फिसालाफोर दंबा जेनेबा नोंथाङा ओ हारसिं नालाय बिमा ओमफ्राय। नोंथाङा जेनेबा फिसाफोरनि थाखाय मा रायथ'ला नांगौ इखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
फोरमायना होनो हागोन मानो हाया जानो।
दे फोरमायदो
बे आं फिसाफोरफोरखौ सानैखबो जेनेबा आंनो बिमा आंनो बिफा जाहैबाय नालाय आं गथ' गथायखौ फोरोंनायाव बो आंनि सायावनो गथ' गथायफोरा माबायदि गियान लादो बेफोरखौबो आं नायनो आंनि सायावनो जागोन नालाय आं गथ'फोरखौ नायो मानो होनबा आंनि गथ'फोरा आंनि बाथ्राखौनो मानिनांगोनना आंनि बाथ्राखौनो गनायना लानांगोन मानो होनबा रावबो गैला नालाय आंनो बिमा आंनो बिफा बायदि जाबाय नालाय गथ'फोराबो बया नङा आरो गथ'फोरा मोजाङानो बिमानि बाथ्राखौ मानियो
आं गोसोखांदों जेनेबा नोंथाङा ओ मा खालामनांगोन नोंथांनि खामानिया मा गथ'फोरखौ मोजां खालामलांनायनि खामानि जेनेबा
आं गथ' गथ' फोरखो गथ' गथ'खो गियाना मोजां जाबा बानो आं बिराद गोसो गोजोननाय मोनगोन आरो मानो होनबा गथ'फोरा मोजां गियान लानांगोन मोजां बिमानि
माने माने जेनेबा नोंथां नोंथाङा गथ'नि फारसेसो लुुबैदो जेनेबा नोंथांनि खामानिया मा नोंथाङा जेनेबा मा खामानि मावबा गथ'फ्रा मोजां जागोन बेखायनो नोंथाङा मालाबाफोर सानदोंना सानाखै जेनेबा
आङो सानदो गथ'फोरा जेनेबा फरायनाय बा फरायनायल' ज' जाया आङो जेनेबा लाइन होखा नाय बायदि जादों आरो गथ'फोरखौ मानो होनोबा गथ'फोरा ओ फराय फरायनानैल' एख' माबा गियान मोनाना जेनेबा लाइन होखानांगौ आरो पिअ पास जानाय लोगो लोगो आं नो लोगो लोगोनो गथ'फोरखो लाइनाव होखा आं लाइनावनो होखानाय जादों आरो
उम
जेनेबा जेनेबा मोजां जेनेबा इयुनफोराव माबाफोर ओ ओ साख्रि बाख्रिनि बागै थाबायबा जुदि मोननाय हिसाबै जेनेबा आं लाइनखौ हो खानाय
औ ओमफ्राय नोंथाङाथ' गथ'फोरनि थाखाय मोजांनो सानदों ओमफ्राय जेनेबा नोंथांनि खामानिया दायथ' लानाय नङा होमबा गथ'फोरफोरखो बेनिफ्राय आङो एस जे खेंसालि सोंनोसै जेनेबा नोंथाङाथ' देनां ब्लाबो जेनेबा बिहामजो लाखानांगोन नोंथाङा जेनेबा नों नोंथांनि बिहामजोखौ माबायसा एक्सेप खालामोे जेनेबा माबायदि लुबैयो
आंनि बिहामजोआ ओरैबायदि जानांगोन जेनेबा आं खस्थ' खालामनानै जाबोनाय नालाय आंखौ अननांगोन जेनेबा ओ आंनि खामानिखौ सेख'नांगोन बिहामजोआ आंनो नांनाय बुस्थुखौ आंनो होनांगोन गाननाय जोमनाय होनांगोन बेखौ होबानो आं बिराद खान्थ'ना मोनगोन आरो गथ' गथाया जेनेबा सानैबो हुवा हिन्जाव अनलायनानै संसारखौ जालांनांगोन। बिखोनो आं नायनानै ओ जालांगोन आरो आं नांज्लाय खमलायालासिनो जेनेबा सानैबो रुजु रुमु रायजो बिदि साननाय आङो गोसोखो गोजोन बिसोर अनलायबानो आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो
ओम ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा जेनेबा नोंथांनि बिहामजोखौ इदि जानो लुुबैदों जेनेबा नोंथांनि बिहामजोआ जेनेबा आंडेट सोंसै जेनेबा फरायनाय जानांगोन ना ना फरायि जानांगोन जेनेबा
जेनेबा फरायनायानो जाथों। साख्रियानो लाथों जेनेबा आंखौ नायनांगोन आरो जेनेबा बिमा बिफाखौ नायोबाबो आंखौ बिमा बिफाखौ खम नायनांगोन आंखौ बांसिन नायनांगोन आरो मानो होनोबा नोंसोरो बिमा बिफाखौ मोनबाय थाया नालाय बिखुनजायासो बिमा जाहैदों नालाय बिखुनजोखौसो बांसिन बिमा हिसाबै सानना लानांगोन आरो आंनि साननाया बिदि
औ ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा बेजोंफ्राय औ नंगोन नोङो ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बिहामजोफ्राय इमान बिदि हास्थायदों जेनेबा ओमफ्राय बिहामजोआ जेनेबा बिहामजोआ जेनेबा नोंथांनिफ्राय माबा मोनसे लुबैयोब्ला नों
मा
जेनेबा नोंथांनि अननाय नोंथांनि अननाय बिदि गाननाय जोमनाय नोंनि माल बुस्थु बादि जेनेबा नोंथांनिफ्राय अननाय नोंथांनिफ्राय केयार जेनेबा नोंथांनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो मोजां बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मोजां हास्थायनाय जेनेबा नोंथांजों बेलाव थानो लुबैनाय जेनेबा नोंथांजों लोगो बायदि थानो लै नोंथांजों गथ' गोरलै ब थनो लुबैनाय जेनबा नोंथांजों गावनि फिसा बिमा बायदि थानो लुबैनाय इथ' जेनेबा गावनि असे बिमााफोरखौ गारबोनानै बेलेग न'आव फै नाय बेनिफ्राय बेफोरबायदि अननायखौ नोंथाङा होनो हागोन बिसोरनो
मानो होनो हाया जानो आं बिहामजो अनबानो आं निजिनि फिसा बायदि बेसेबा अनखागोन। मानो होनबा बिस फिसौ बिसिनि फिसाफोर फिसौफोरखौबो आं बेसेबा अनबोखागोन। आं अनबोखा अनग्राखा आंनि गोसोआ बिदि नङा थारनो। आं बिराद अनखागोन मानो होनोबा आङो आंहा रावबो गैयानो नालाय आङो बिहामजोफोरखौनो आं रजु रमु रायजो जालांनांखागोन। जेनेबा बिहामजोफोराबो आंखौ अननांगोन आंबो अनगोन बिहामजोफोरखौ
जेनेबा ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बिहामजोफोरखौ अनगोन नोंथांथ' अनगोन बिहामजोफ जेनेबा सुरुवारआवथ' आरो बे न'खराव थाग्रा सुबुंफोरासो सिथा खालामनाङा होमबा जेनेबा गोदान मानसिखौ माबोरै केयार खालामगोन। माबोरै अनगोन माबोरै डेभेलप खालामगोन एस बायदि नोंथाङा होमबा बे समाव मा खालामगोन।
अनगोन माने बे बिहामजोफोरा बुजिनांगोन मानो होनोबा बिहामजोफोरा साननांगोन जेनेबा आंखौल' अननानै मा जानो मालायखौबोथ' अननांगोन बिदि आरो
नंगौ नंगो
नानै मा जानो? जेनेबा सानैखौबो अननांगोन फिसाया सानै नालाय सानैनि बि फिसा सानैखौबो अननांगोन मोनसे बुस्थुखौनो सानैनोबो दोननांगोन नङाम - बा बिहामजोआ सानै जागोन नालाय बिहामजोनि उन्दैखौबो अननांगोन गेदेरखौबो अननांगोन
नोंथाङा जेनेबा आंखौ सोंदों जेनेबा नोंथाङा बे बिहामजो गोदान फैबा नोंथाङा माबेसा केरेक्टार नायगोन जेनेबा नोंथांनि नोंथाङा जेनेबा माबेसेब बेबहार देखायगोन जेनेबा बिहामजोखौ
मा बे बहत जेनेबा बिहामजोखौ बिहामजोखौ जों आलासि महरै लाबोग्रोगोन लाबोखांनायनि उनाव आं बिहामजोखौ फिसाजो बादि गनायना लागोन मानो होनबा आंहा फिसा हिनजाव गैया नालाय आंनि फिसा हिनजावनो मोनफैबाय फिसा हिनजाव बायदि अननांगोन मालायनि फिसाया न' गारननानै फैगोन नालाय बिमा बिफा गारना फैगोन नालाय आंखौनो बिमा साननानै आंबो फिसा बायदि साननानै लानांगोन नङा होमबा?
नोंथांनि ओं ओं ओं नोंथांनिफ्राय बेखौनो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदिबा जेनेबा नोंथाङा उम गावनि मालायनि फिसाखो जेनेबा गावनि फिसा बायदि खालामामना लागोन जेनेबा बेफोरबायदि आरो ना ओमफ्राय जेनेबा ओमफ्राय जेनेबा इसोरबो जेनेबा नोंथांखौ ओ गावनि बिमा बिफा सान नानै जेनेबा माबा मोनसे गोरा बाथ्रा बुंबाबो ओ बिसोरबो मानिनांसिगोन बेफोरबायदि आरोना नोंथांनि थाखाय अ औ जेनबा
जेनबा गियान फोरोङोबा जुदि माबा मोनसे
ओम ओमफ्राय जेनेबा नोंथां नोंथाङा जेनेबा
ओ जेनेबा नोंथांखौ जेनेबा बियो हमना ला जेनेबा नोंथांनि बिहामजोआ नोंथांथ' जेनेबा एसे गथ' गोलै बायदि जेनेबा एसे ओ मिलायनो हानो थाखाय नोंथांजों लोगो बायदि थायो होमबा नोंथाङा बिथां बेफोरखौ मा खालामगोन होनबा बै समाव मा खालामदों
बिदि सानना लानांगौ
ओम
फिसाजोआ जेरैहाय बिमाजों आद्रायो बेखौ फिसा बायदि सानना लानांगोन नंगौना नङा
ओम ओमफ्राय जेनेबा नोंथांनि साननायाथ' बेफोरबायदि ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बिहामखौ
जेनेबा फिसाजो फिसाजो गैया नालाय फिसाजो बिदि सानना बिहामजोआाबो बिमा बायदि सानना लानांगोन जेनेबा ओ बिमा बायदि साननानै उफिनबाबो बिमा बायदि साननानै
औ
बिमाबायदि सानबासो बिखुनजोयाबो अनगोन ना नङा होमबा?
ओम नंगौ नंगौ।
जेनेबा गाज्रि भाषा खोनायोबा जुदि बिखुनजोआबो हामा मोना होमबा?
ओम ओमफ्राय नोंथांनि बिहामजोआबो बिदिनो मोजां मोन मोजां जाथों जेनेबा नोंथांनि फिसालाफ्राबो मोजां जाथों नोंथांखौ अनलां थों ओ बेखौनो आफा इसोरनियाव एसे आर'ज गाबनाय थाबाय ओ जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दे दे होमबा। दे लाखिथ' होमबा दे थेंकिइउ उ दे लाखि।